औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
आंङो दा ओरैनो दंङ नोंथां।
औ। खबरफोरा मोजांङानो ना नोंथां?
औ मोजांङानो दं। नोंथांलाय मा खालामगासिनो दालाय?
आंबो नै दायो बिदिनो एसे फ्रि जानायखाय माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव जुदि नोंथांङा फ्रिबा आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आरो नोंथांजों दसे सावरायनो होननानै। नै दा नोंथाङासो फ्रि नंगौना नोंथा?
औ। फ्रियानो नोंथां औ, सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला दा आं आयदाखौ लादोंमोन नोंथां जि जोंनि आबहावा गेब्रेंनायनि सायावहाय
औ।
आबहावा गिब्रेंनायाव माखासे जोंनि बा माबोरै सुबुंफोरा आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो? बेयावहाय मा खहा दं? बिनि सायाव नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ। हागोन नोंथां ओं।
औ दे बिदिब्ला नोंथांखौ दसे एसे फोरमायनानै होलायसै‌।
नोंथां जोंहा आबहावा होनोबाथ' जोंनि जे सोरगिदिं थानाय माखासे बार मणडलाव बिफां लाइफां बिदिनो दाउस्रिन दाउला गासैखौबो लानानै जोंहा आबहावा होनना मिथियो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ आबहावा गेब्रेंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय नोंथां जोंहा जे बे आबहावायाव थानाय जों माखासे सुबुं माहारिया बेयाव जे माखासे माने बिफां लाइफां दानफायनाय जे प्लास्टिक जाबोर दाखोर गारनाय गेब्रें होनाय जे जोंनो माने थांना थानायाव माखासे गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफ्रा कलखार फानाफोरनि गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां? जे जोंनि सुबुं माहारिया
जौगानायाव बा थांना थानायाव माखासे दिहुनथाइफोर दिहुननो थाखाय माखासे गो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खुलिनाय जायो। बेयाव जे जोङो माखासे गुबुंले गेस गयो इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिनि जोहैबो जोंनि आबहावाया माने आथिखालाव गोबां गेब्रेंनायखौ नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बे आरो बे गुबुंले गेस गनायजों लोगोसे बे जोंनि बेनिनो कलकारखानानि माखासे दै जे बिस गोनां दैफोरखौ माखासे बा बे दैमाफोराव खोख्लैहैनानै बेयावनो जोङो जि जोम सुनाय बा थुफैनाय बेनि था बेनि जोहैबो जों माने दै गेब्रेंनायखौ नुदों आरो जो-जोंनि सुबुं समाजाव माने बेमार आजार जानाय खौ बांबोनायखौ नुदों आरो।
औ नंगौ।
दा नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ बे जे जोङो साखाथियाव थानाय बे कलकारखाना बा दारिमिनफोरनि खाथियाव जे बिफां लाइ फां थायोबा बिफां लाइफांनि बिलाइनि सायाव माबायदि गोसोम गोसोम उखुन्दैनि गाबा नाङो बेखौ नोंथाङा माखासे ससियेल मिडियाआव दाखालि बावै भिडिय' गोसारनायखौ नुदों जानांगौ।
औ औ नंगौ नोंथां।
आबहावा गेब्रोंबाय। आरो लोगोसे बेवहाय जोङो सुबुं माहारियाबो माखासे अक्सिजेननि खमि जानानै हां लानो खस्थ' जादों होननायखौ खोनानो मोन्दों जानांगौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ खोनादों।
आबहावाया जोंना गेब्रेंनाय होनबा जोङो माखासे सुबुं माहारिनिबो गोरोन्थि दङ मानो होनबा जोङो गोरोन्थि माने जोङो जे आबहावा गेबेंनायाव जोङो बे बिफां लाइफां बा गिदिर गिदिर माखासे। फरेस्टफोरखौ जे जों हान्थाामेला हान्थिनो थाखाय। दानफाय नांगौ जादों लामा बानायनो थाखाय। नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
दा जोङो बे आबहावा। गेब्रेंनायखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय जोङो। जेन जेसे हायो जेसे दानि दिनावहाय जोङो। बिफां लाइफां गायनांगौ आरो।
औ नंगौ।
औ। दाथ' जोंना माखासे आबहावा गेब्रेंनायनि थाख थाखाय जोंनि ग्लबेल वार्मिं बा बिदुं दुंनाय जोंनि बुहुमनां बिदुं दुंनाय बे गोबां बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो नङा होमबा जोंनि दा थांना थानायाव जोंनि साननि बिदुं दुंनायखौ जोङो सैज खालामनो हाया जादों माखासे बिफां लाइ बिफां दानफायनाय बा आबहावा गेब्रेनाय बिदिनो। गुदुं बिदिं बुंनायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जोङो बिदिखौ होबथानो थाखाय जोङो जे सानफा एफा। बा सानसेयाव बिफां फांसे गायनांगौ होननाय बायदि जाहैबाय खोथा। नोंथां जे जोङो। जोंथ बिफांखौ दानफायनोलसो रोंगौ। जे बिफां फांसे दानफायबा बिफां फांसे दानफायनायनि जे सिगाङो जोङो फांनै बा फांथाम बिफां दान गायग्रोनांगौ बेखौ। जों गोबाङानो मिथिया।
जेन जोङो बिफांखौ दानफायनोल रोंगौ। बिफाङा जोंनो मा होयो अक्सिजेन होयो नङा होमबा नोंथां। जेन जोंनि बे बार मडलनि जों हां लानो हायो जे गुदुं। बे कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसखौ बोनानै जोङो। गोग्गो अक्सिजेन होयो नङा होमबा नोंथां। औ दा नोंथाङा। बे आबहावा गेब्रेंनाय बा बिदुं दुंनाय बेफोरनि सायाव मा फोरमायनोगोन?
बुंनो हागोन ना नोंथां एसे आङो?
दा बेफोरनि सायाव बुंनो थाङोबा नोंथां जे आबहावा गेब रोंनाय होनोब्ला जे आबहावाया मानि थाखाय गेब ङो होमबा बेवहाय गोबां सुबुं माहारिनिनो आखाइ दं नङामोन दा
औ नंगौ नोंथां।
दा बेवहाय सुबुं माहारिया जुदि गोबांथार बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला आबहावाया गे फोरोङानो जाब जे सुबुंनि गासैबो खामानि। बेफोरनि जाउनावलाय जोंहा माखासे आबहावा गेब्रोंनायफोर गोबां बांनायनिफ्राय। बांगासिनो दाबो बांगासिनो। दा जे जों बुंनांगोन जे बिनि माखासे ओ बेफोरनि जाउनफोरा जाबाय जे जों बांसिन। माखासे जे सुबुंफोरा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव। जि गावनि थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय थाग्रा खुलि बानायनो जायगा ला हैनाय बेफोरावबो गोबांथार गावनि थाग्रा फुलिखौ बानायनो थाखाय बेवहाय माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गावनि लांदां जायगाफोरखौ दिहुनना लानांगोन दा बेफोराव माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दानफैनायनिफ्राय दानफैगासिनो थां बुंदों नंगौ बेफोरखौ दानफ्लेनाया जोंहा माखासे आबुङा गेब्रेंनायाव गोबांथार बियोबा गोलैयो दा बैफोर मोनसे मेन बा गिबि जाहोन जे आबहावा गेब्रोंनायनि माखासे बेफोरो आरो दा जों आरोबाव बुंनो थांनांगोन जे कलकारखाना। कलकारखानाफ्राव माखासे जे गोबांथार गाज्रि बेसादफोर ओंखारो नङा होमबा जे बेसादखौ बानायो। बेयावहाय माखासे जे नाङै जे बे प्लास्टिक बायदि आरि औ बेफोरखौ उम माखासे गोबांथार। बिलो बिलोमा दैमा दैसाफ्राव गारहैयो दा बेफोरावबो माखासे दै गुबुंले जायो बेफोरबो माखासे जोंनि आबहावा गेब्रेंनायाव गोबांथार गो गोलै दा जों बुंनांगोन जे मोनसे खरखार खानाखौ बानायनो थाखाय जोंनो माखासे गोबां एरिया नांगौ गोनां दा बै एरियाखौ जुदि जोंनो नांगौ जायोब्ला जों बै एरियायाव जेसेबांखिनि बिफां लाइफां दं बेफोरखौबो दानस्रां ओरिस्रां बेफोरखौ जों जायगा दिहुननानैसो मोनसे कलकारखानाखौ दिहुननो हायो बा मोनसे इन्डास्ट्रिखौ दिहुननो हायो दा बेफोरावबो बिफां लाइफां दानफायनायनिनो मोनसे जो दा बेयावबो बिफां लाइफां दानफैनायनि जाउनावनो बेफोरफोरखौ जानाय दा जोंहा आब'आ गुबुंलै जानाय होनोब्ला हान्था मेलानि बेलायावबो जोंहा माखासे खोथा फैयो जे हान्था मेलानि गेजेरजोंबो जों माखासे आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामगासिनो सुबुंफोरा जि माखासे जि हान्था मेला जोंनि गारि मथर सालायनाय बेवहाय जोङो माखासे पेट्रलनि उखुन्दै ओं खामनानै उखुन्दै गनाय गनाय उखुन्दै बेफोरजोंबो माखासे बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि हां लानायाव माखासे गोबांथार जे बेराम आजारफोरखौ जोंनि देहायाव लासै लासैनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा आबोया जोंनिया बैफोरबो मोनसे जाहोन दा आरोबाव आबहावा गुबुंले जानायाव बेबो मोनसे जागोन जे सोदोब गुबुंले जानाय सोरदोब गुबुंले जानाय बा आबहावानिनो मोनसे गुबुंले जानायनि मोनसे बाहागो बे दानि जुगावजों नुनो मोनदों जे गोबांथार गोसा गोसा गोमग्रा माखासे गारि मथरफोर ओंखारदों बैफोराव माखासे सोदोब गुबुंले जायो गोबां गिदिर गिदिर जे सोदोब ओंखारनायनि जाउनाव जोंनि माखासे खोमाफोराव जोङो एफेक्ट जानायफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे बेराम आजार जानायबो जों नुनो मोनो आरोबाव गोबांथार गारि गुरा खारनायनि जाउनाव माखासे हाद्रि हला रानस्राव एरियाफ्राव हाद्रि हला संनाय बायदियि बैफोरबो जोंनि माखासे मेगनफ्राव जुदि हाबोब्ला जों हां लानाय जों जुदि गोरोबफायोब्ला जोंहा गोबांथार बेयावबो माखासे मेगननि आरो जे सिङारि बेरामफोरनिया माखासे गोबांथार बैफोरबो जानाय हमो जोंनाव दै गुबुंले जानायनि जाउनावबो माखासे बेफोर दैफोरनि जाउनाव कलेरा बेराम बायदि बायदि आररिया जोंनि सुबुंफोरनि सोलेराव साग्लोबनो हमो दै गुबुंले जानायनि जाउनाव दैया मानि थाखाय गुबुंले जायो होनोब्ला जोहा माखासे गोबांथार सुबुंफोरा ज बाहायनाय बथल बे बायदि आरिमुखौ जोङो माखासे बियो रिसाइकोलनि थाखाय जोङो मोनसे जायगायाव स्टर खालामना दोनना लाबासिनो जेराव मोनो बेयावनो गारनायखौ जों नुयो दानि फोरनि बे गेजेरावहाय आरो बिफां लाइफां दानफायनायाथ' जोंनि मोनसे जि खमायनांगौ बे मोनसे गोबांथार मेन खामानि जानानै फैबाय बे बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायनायहालागै जों गायनांगौ जे जों दानि सुबुंफोरखौ जे नुयो आबहावा सानावल' जों बिफां लाइफांफोरखौ गायनाय जों नुनो मोनो नाथाय बे नङा जे आबहा सानावबो बिफांफोरखौ गायबा जायो। जेरै गोबां जों बायदि बायदि समफोरावबो जों बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै जोथोन लायोब्ला जे जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौदि निसय जोङो रैखाथि होनो हागोन आरो माखासे जे प्लास्टिक बथल बायदि आरि गारनायफोरखौ जोङो मोनसेल' जायगायाव जि गारनानै जों बेखौ रि साइकेलनि थाखाय बिदि इउस खालामोब्ला गोबांथार जोंहा आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ जोङो निसय होबथानो हागोन आरो आबहावाया गोग्गो जागोन होननानै आं सानो आरो। दा जोंहा बुंबाबो खोथाया जोबा नोंथां बेनिखायनो नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन साबायखर नोंथां फोरमायनानै होनायनि थाखाय।